औ नोंथां हेलौ।
हेलौ
हेलौ नोंथां।
औ औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथां?
ओ नोंथाङा मा खालामना दं ओरैनो? औ नोंथाङा ओरैनो
औ नोंथां
अ नोंथाङा ओरैनो दंबा नोंथांनि सेराव मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन, रायलायजागोनना?
रायलायजागोन ना?
नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
अ बे आयदायानो जाहैबाय जेरै बर'फोरनि जानाय लोंनाय बे जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा फोरमायना हागोन नामा?
बैसागु बोथोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ औ
जेनेबा जोंनिया दा बैसागु बोथोराव जोंनिया जेरै दा जोंनिया बैसाग दान जागायनाय लोगो लोगो जोंनिया गोजान बोसोरनि जागायनायखौ दिन्थियो आरोना जोंनि बर' सुबुंफोरा आसामाव थानाय बर' सुबुंफोरनिया जोंनिया जेनेबा बैसागुखौ जोङो बैसागुनिफ्रायसो जों गोदान बोसोरखौ हमो जेनेबा। जोंनि गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिन्थिबा नङा होनब्ला बैसागु होनोब्ला जोंनिया जेरै बैसागु होननाय लोगो लोगो जोंनिया जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां बेफोर गासैबो सोमखोर समायना थासारिजों सोमजियो। सोमखोर समायना थासारि सोमजियो बैस-बैसागुआ जेरै बैसागुनि सेथि सानाव जोंना मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुआव जोङो जेरै
मोसौ थुखैयो आरोना मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो बेनि सानसे सिगाङावनो गोबां लाइ ल' बुथारनांगौ जायो जायखौ जोङो बेनि सानसे सिगांनो बुथुमना लायो जेरै जोङो मा होननायलाय बेखौ जोंनो जेरै थाराय थाराइ दिग्लिलिटि बेनिफ्राय बेनि उनाव जोंना जेरै ला-पानि लाव, फानथाव हालदै खाद्रि बेफोरखौ जाय दैखौ जोङो बुथुम खाजोबना लायो। बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना बेनि अखानायै फुङाव जोङो उथिनानै थाबैनो सिखारनानै जोंना मोसौखौ जोङो दुब्लि बा बिलोफोराव लांनानै थुखैयो, थुखैखांनायनि उनाव जोङो बेहाय बेलाव सानथारफोरनि जोङो सारनानै होनानै मोन्थोर रायो आरोना जेरै लाव लाव फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बोराय थायो होननानै बेन बेखौ बेनि थाखायनो बारायनो जायोदि जोंना दा मोसौफ्रा गेदेर गोलाव जायो थाबैनो देरनानै थाबैनो जायो बेनि थाखाय ओमबायो आरोना? औ बेनि अनगायैब बो जोंनिया बैसागुनि नैथि सानाव जोंनिया मानसि गोदोर मानसिफोरखौ जेरै जोंनि साय गेदेर मानसिफोरखौ जेनेबा बिमा बिफा बेनि अनगायैबो जेरै हबाफोरखौ मान होनायखौ नुयो आरोना? बेनि उनाव जोंना बैसाग बेनि उनाव जोंना फैयो मानसि बैसागु मानसि बैसागुआव जोंना खाम सिफ फुं सेरजा जथा लानानै गामिनि गासैबो जेरै आदा बाजै आब फंबाय बिब' बिनानाव बिफ बेफोरबायदि गासैबो जोङो सम गासैबो जयैनो अंखारनानै जोङो बैसागु मोसानो थाखाय नुजाफैयो आरोना बे बैसागु मोसानो थाखाय ओंखारबोयो। बेनि अनगायैबो जोंना गोबां मानसि ज' जानानै जेरै खाम सिफुं सेरजा लानानै जोङो बैस सागु मोसानो थाखाय ओंखारलाङो बेनिफ्राय गुबुन जेरै गासैजों स्नि सान मोसायो। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगा बेनिफ्राय गुबुन मोन से जायगा दाब दाब गामियाव थांनानै मोसाहैदों आरोना? बे मोसाहैदिंनायाव जोङो सोरबा सोरबा जेरै जौ गिसि जौ गोरान बायदि दिहुननो हायो। हाथे जों एसे लोंनानै रंजायो। आरो बेनि उनाव बेनि अनगायैबो जोंना जेरै माइ माइरं जेरै माइरं रां हरो एसे जाहाथे जोङो बोसोराव फैस बैसागु जोबनायनि उनाव जोंना खाना हिसाबै जायो। बेनि थाखाय हद बो आरोना?
औ
औ नोंथांनियावबो मा एसे रोंगौथि दं नोंथाङा फोरमायना होलाय।
औ औ हागोन। ओ जेरै जोङो बैसागु बुङोबा जों मिथिगौ बर'फोरनि रंजानाय फोरबो एबा जोंनि आसाम सुबुंफोरनि बेयो मोनसे गोदान बोसोर बे बैस सागोव जों माबायसा फालियोबा जोङो गिबियावनो ओ फालिबोयो सैथो दाननि जोबथि सानखालि जों बे खालि जों मोसौ बैसागुखौ जागायजेनो एबा फालिग्रोयो। बे मोसौ बैसागुखौ जों माबायसा फालियो होनोब्ला जाय मोसौ बैसागो एबा मो बे मोसौ बैसागोआव जों मोसौ बो थुखैयो बे थुखैनायाव गोनांथि जानाय ओ जेरै फिथाइ सामथाइ एबा बिफां लाइफां एबा ओ गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ जोङो बुथुमग्रोयो सानसे सिगांनो बे बुथुमखांनायनि ओ उनाव जेरै जों बुथुम मा मा नांगौ होनोबा जेरै थाराय ओ जेरै दिग्लिगिति बिलाइ ओ ओमफ्राय मोखोना बिफां ओ जेरै फिथाइ सामथायाइ हिसाबै जेरै फान्थाव पानेलाव ओ हालदै गोथां, खानजलबिरि आरि गोबां आरो ना बिनि उनाव बेफोरखौ बुथुमखांनायनि उनाव बेनि अखानायै जि दिनखालि जोङो मोसौखौ थुखैगोन बे खालि जोङो फुङावनो दुगैयै लोबै एबा गोथार जानानै जोङो जा बुथुमनानै दोननाय ओ जेरै फान्थाव पानेलाव आरिफोरखौ जोङो गिबियावनो मोनसे खिरखा बा एबा खादा लानानै जों बेयाव ओ हायो हानानै दोनो दोखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ ओ दोनखांनायनि उनाव
औ
जोङो ओ गिबियावनो ओ औवानि जे ओ माबाखौ ओ माला सुनो थाखाय जोङो औवानि आरुं मोनसे माबानानै लानाय जायो जिरनानै बेनि उनाव बेखौ जोङो ओ बे माला सुयो मा सुखांनायनि उनाव जोङो बे
औ
मालायाव लोगोसे जोङो जेरै थादाय आरो मोखोना बिलाइ ओ मोखोना बिफां आरो माबाफोरखौ दिग्लि बिलाइफोरखौ जोङो ओ खाफादेरो खाफाखांनायनि उनाव जोङो बेयाव जेरै मोनसे दाला लानानै बे दालायाव जोङो जेरै जा हाना लानाय ओ मुवा बेसाद बेबा फिथाइ सामथाइ फोर बेसोरफोरखौ जोङो एबा आरो दै लोगोसेनो दै गोथार लानानै जोङो ओ जा मोसौ बे मोसौफोरखौ जोङो गलिनिफ्राय ओ थाराय थारायजों ओ बुज्रां बुज्रां जाय जायगायाव जों मोसौ थुगोन बे जागासिम जोङो लानानै थांनाय जायो बेनि उनाव ओ बे बुस्थुखौ जों मायाव थुखियो होनबा जेरै जों जोंनि साखाथिनो ओ दंग' ओ दंग' एबा बिलो नङा बा जेरै दैमा दैसा नङाबा जेरै ननिनो हाखर आरिफोराव जों बे मोसौखौ थुखैनाय जायो बे मोसौखौ ओ थुखैनायनि सिगां जोङो ओ गिबियावनो फथा फोनग्रोयो फथा फोनखांनायनि उनाव जोङो बे मोसौफोरखौ ओ दैजों थुखैनाय जायो बे थुखैनायखांनायनि उनाव जोङो जेरै जा हाना लानाय फान्थाव ओ आरि
औ
खौ जोङो मोसौनियाव सारनानै होयो बे सारनाय समाव जोंना मोनसे खुगा मेथाइ खननाय दों आरोना जेरै जोङो लाव जा फान्थाव जा जोंहानि मोसौआ बोसोरे बोसोरे बारायबाय था ओ बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बेफोरबायसा आरो‌ना बेनि उनाव ओ जेब्ला मोसौखौ थुखैखाङो अब्ला बिनि थुखैनानै ओ बे मोसौनि जा ओ गोजाम दोनदानो जा गलियाव खानाय ओ फागा बे फागाखौ जोङो लाना फैनानै बेखौ जों हाब्रु आरिफोव एरसोनानै एबा गाफबनानै दोननाय जायो बेनि उनाव जों बे मोसौफोरखौ ओ थुखैखांनायनि उनाव जोङो दुब्लि फोथाराव गांसो जानो थाखाय हैनानै दोनफिननाय जायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेलासि सम जायो अब्ला जोङो मोसौफोरखौ ओ नसिम लानानै जा ओ गोदान एबा फागा गोदानफोरजों जों बे मोसौफोरखौ खानाय जायो बेनि उनाव ओ नैथि दिनखालि एबा बैसाग दाननि सेथि दिनखालि जोङा जागायो मानसिनि बैसागो बे मानसिनि बैसागोआव ओ जों फुङावनो ओ दुगैयै लोबै ओ एबा गोथार जानानै जोङो गिबियावनो ओ जोंनि ओ नखर ननि ओ आफा बोराइ बाथौनि सेराव जोङो गिबियावनो आर'ज गाबग्रोयो ओ बे आर'ज गाबनायनि जाहोनानो जाबाय जाहाथे जोंनि बे गोदान बोसोरा जाहाथे मोजाङै मोजां थाङो ओ जेरै दुखु दाह खैफोद आफोद बेमार आजार एबा जै जेबो खै फोद आफोराव जाहाथे जों गोग्लैया बेनि थाखाय जोङो बे आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबो बेनि उनाव
बेनि उनाव ओ बेनि उनाव‌ जोङो बेनि उनाव जों नखरनि ओ गेदेमा जोङो जेरै नखरनि गेदेरफोर जेरै बिमा बिफा नङाबा आबै आबौमोनखो जों ओ गिबियावनो मान होननानै खुलुमग्रोयो खुलुमखांनायनि उनाव ओ‌ एबा जोंनि जै थानसालि गामिनि थानसालिफोरावबो जोङो ओ‌ खुलुमै खुलुम हैयो। बेनि उनावनो जाना नैथि खेब खालि जागायो मानसि मोसानायखौ जों जागायजेनो आरोना जेरै गामिनि गासैबो ओ बियो आ बोरय बोराय बुरै नङाब्ला जेरै गथ' गथाय ओ सेंग्रा सिख्ला गासैबो लोगो नांनाय जों मोसानो ओंखारग्रोयो ओंखारो बे मोसानायाव जोङो ओ जेरै जोंनि बर'फोरनि ओ दोरोङारि दामग्रा जेरै खाम सिफ बुं जथा थरखा आ-आरिफोरखौ जोङो लानानै ओ मोसानो ओंखारलाङो आरोना बे मोसानो जों गिबियावनो मो मोसाग्रोयो ओ जोंनि थान गामिनि थानसालि आरो नङाब्ला ओ दौरि नखराव जों गिबि मोस साग्रोयो आरोना। ओ जेरै जोहा दौरिया जाहरो बेफोरखौ लानानै खांनायनि उनाव जोङो जागायजेनो ओ गामिनि मानसिनि न'खर न'खर मोसानायखौ जोङो ओ जागायजेनो आरोना जेरै ओ ओ मोसानाय नङा'बा जों जेरै मागिनायखौ जागाय जेनो जेरै जोङो गासैबो रंजा बाजायै‌ जेरै गावनि गोसोनि ओ दुखु दाहा खैफोद आफोद एबा दुख खु दाहा गोसो सिङाव थानाय दुखु दाहा एबा जायखिजाया माबाफोरखौ ओ-ओ नागारनानै एबा हगारसारनानै जोङो मो रंजायो आरो ना गोसो होसारनानै। बेफोरबायसानो जों मोसौ ओ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना ओ नोंथाङा माइंफोर बुंनो सानबावदों नामा बैसागुनि जेरै
जोंनियाथ' बैसागु होनोब्ला बिदिनो जोंनिया आसम गोदान बोसोर नालाय जोंनिया बैसागुआव गोबां रंजायो जोंनिया गो गोबां जेनेबा मोसाथिंनायखौ जों नुनो मोनो औ। जेनेबा जोंनिया बैसागु साखाथियाव जबोद समायना थासारि सोमजियो जोंनि बिफां लाइफांफोराबो गोदान बिलाइ गेलेनायजों लोगोसे जोंनिया बैसागुआ जोबोद समायना जाबोयो आरोना बिदिनो जों बेवहाय गोबां रं जायो गोबां जेनेबा गोबां गोदान गोदान जेरै दानियाथ' फुजा फाथालनि अनगायैबो जोंनो गोबां बैसागुफोराव फांसन जेरै फुजा फांसन बाइ जानायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा बेवहायबो जोंनिया गोबां जेरै रोजाबखोदों गदोर गोेदेर रोजाबखावरि मोसागिरि बा मोसानाय बादायलायनाय बिदि जों जानायखौ नुनो मोनदों नङा हबा बेनि अनगायैबो जोंना गो गोबां जेरै जेरै बैसागु होननाय लोगो लोगो जोंना बेवहाय गोबां जौ सेरेब लोंनायखौबो जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंनिया बायदिसिना आरोबाव बायदिसिना जेरै बादायलायनायफोर जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ।
दे होमबब्ला न' नोंथां जोंना समावबो थ'बाय दोन्थ'नोसै नामा?
औ औ देबा नोंथां?
औ दे गोजोन्थों।
गोजोन्थों। अ